दोंना?
ओं खोनादों दे।
अ ओ दायो फ्रि ना? खोनादोंना? हेल'। औ औ दासो खोनादों।
आंनि रावखौ अ दे बुंनायसाय मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों बुंनायसाय?
अ ओ दायो आयदाया जाहैबाय माने अ जेनेबा उम इदिनो माइ गायनायावहाय जे माने ओ गाय माइ गायखांनायनिहाय जे जोबथा माइ गायनाय बेवहाय जेनेब बा हाल हाल जांख्रा ना मा होनगोन? बेलेग बेलेग होनो नालाय जोंनिया हाल जांख्रा होनो आरो ना। बेखौहाय गोदोयो माय ओ माबायदि खुङोमोन आरो ओमफ्राय दायो माबायदि बेखौ नोंथाङा एसे माने नों नों मिथिनायखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ आं मिथिनाय बायदिथ' जेब्ला दैलां बोथोर सफ सफायो दैलां बोथोर सफायनायनि उनाव माइ गायखांनानै माइखां माइ गायखांजोबनानै माने लासआव गायखांनायनि उनाव जायफोरा आगोलो गोदो गोदाय गामिनि मान मानसिफोरा ज' ज'यैनो लोगो नांलायनानै ओ माइखो गायोमोन गायनानै गायनायनि उनाव जोब जोबना जोब खांबाथाय जयै माने मोनसे बोथिसे ओंखाम जालायोमोन आरो। इखोनो माने आं मिथिनायाव आरो बेखोनो हाल जां ख्रां होननाय जायो माने गोदोनि दिन दिनाव बांसिन इफोरो हाल जांख्राया माने सोलिनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव नाय नुनो मोनला मानोना दानि मुगाया जिहेथु जोंनिया बिगियानारि मुगा जाबाय।
औ।
टेक्टर टेक्टरफोरजों हालेवो इदिनो टेक्टरनि अनगायै टेक्टरजों हालेवनानै आरो मेसिनजोंबो जोङो गायनाय माइ गायनायखौ नुबोजों नुबोदों। जायनि जाहोनाव सावरि बादारि जानाया गैला जाय जाय जेरै हागो जाय जेरै हागो ओ गायो फुयो आरो फोजोबनानै आबादखो फोजोबनानै दोनो इदिनो खायसे हाया खानाय न'खराव दाबो आगोलनि बायदिनो बेफोरबायदि ज' ज'यै ओ माइ गायनानै सावरि
ओं
बादारि जानो मोनदोंमोन ओ दा आथिख
औ
ओं औ
खोनादोना?
औ औ औ।
दे दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय। नोंथाङा मा नोंथा नोंथांनि मोननिथिं मा माबायदि हाल जांख्रा जायो माबायदि मावो ओ आबाद खो माबायदि मावबोनानै माबायदि हाल जांख्रा जाबोदों फोरमायना होनायसाय।
औ औ। ओ आं आं नुबोनायावथ'ओ माने गोदोयो जेनोबा माइ गायनाय गायखांजोबनानै माने माने माइ गायबाय गायबाय गायनानैहाय जेन माने जोबनाय जेनोबा हाबाफारियाव फैनायावहाय जेनोबा गोदोयो ओ बिदिनो उम माने ओ बुरजा माने जि माने गायनानैहाय बे गायनायखौहाय माने एसे ओ गायखांनानैहाय एसे बुरजा मानि दोनोमोन आरोना ओमफाय बे बुरजा माने बिगासे बा इदिनो एसे जोनोमोन आरो माने सा हाल जां ख्रा जानो थाखाय माने बेलेगखौहाय इदिनो हाजिरा इदिनो माबाफोर लानानैहाय गाइयोमोन आरोना ओमफ्राय बे हाल जांख्रा जानो थाखाय माने एसे माने ओ सावरि बायदि माने जानो थाखाय एसे माने थिनानै दोनोमोन आरो ना ओमफाय बेयावहाय जेन गोदोयो ओ जमानो लिंलायनानैहाय इदिनो बांसिन ओ हाब्रु फुनलायनानैहाय माने गोदो रंजा बाजा माने इदि माबा हाल जांख्रा जाबोनायखौ नुयोमोन आरोना।
औ औ।
ओमफ्राय ओ इदिनो बायदिसिना ओ माइ गायखांनानैहाय जे माबायावहाय जे गायखांजोब्बाय बे गायखांजोबनानैहाय माने ओ जि माने साहा लोंनाय बा बिदिनो माबा माबि जानाय ह जि माने बासन लाङो माने गामला बा थोरसि जिखुनु बे थाहैयो आरोना बे थाहैनायावहाय लाबोजोब बेहाय माने बेयावहाय ओ माइखौहाय बाख्रि बायदि माने गायखांजोबबा रुजुनानै न'आव लाबोयोमोन आरोना ओमफायो बे दुब्लियावनोहाय बिरादनो माने रंजा बाजा माने गावसोरनो गावसोरजों गावसो सोरनो बिराद हाब्रु फुनलायोमोन आरोना। ओम बिदिनो सावरि बायदि जाहैसिगोन नालाय न'आवहाय बिदिनो जानाय लोंनाय इदिनो ओंखाम जालायनाय बायदि इदिनो जाहैयोमोन आरोना ओमफायो दायो जोङो नुनो मोनो जे ओ बांसिनानो माने गोदोनि बायदि माने बे हालजांग्राखौ खुंला आरोना बांसिन इदिनो ओ गायखांजोबबाबो माने हाजिरा बायदियैनो ओ इदिनो गोरानैनो फोजोबो आरोना ओ खाजि जानानै।